हेल औ हेल' नोंथां औ औ नोंथां खोनादों
आं नोंथांजों मोनसे आयदानि सायावहाय सावरायनो नोंथांनावहाय कल हरनाय जादोंमोन दा नों थाङा फ्रिनो दंना
औ नोंथां आं फ्रिनो दं सरायनो हागोन
औ दा आयदायानो जाहैबाय माने बर'नि बैसागु आरोना बर'फोरा बैसागु फोरबोखौहाय माबोरै माबोरैहाय फालियो बिनि सोमोन्दै दा बिदिब्ला आं नोंस जागायजेनग्रसै नङा होनबा नोंथां?
औ नोंथां औ सारायदों।
नो बैसागुफोरखौ बोरै फालियो। जोंनि ओनसोलफोरावहाय होननानै बुङोब्ला गोदोनि समफोर आरो दानि समफोराव माने अनेक सोलायबाय आरोना गोदोनि समफोरावहाय अनेक बायदि रोखोमनि माने गाजा गोमजायै फालियोमोन। दानि सम समफ्राव माने एसे खम नुबाय आरो ना दा बैसागु होननानै बुङोब्लाथ' बे जोंनि बर' हारिनि मोनसे जोबोद गिदिर फोरबो गोदो गोदाय जोंनि आबै आबौनिफ्रायनो सोलिबोबाय थानाय बे मोनसे फोरबो। बे फोरबो समफ्रावहाय जोंना आ बैसागुनि जेन'बा गिबि बैसागुनि सेथि साननि सिगां जोंहा मोनसे गोखा गोखै जालायनाय जायो नङा होमबा नोंथां?
औ।
गोखा गोखै जानाय जायो बोसोर गोदाननि सानसे सिगां बे गोखा गोखै गोखा गोखैखौ गोखा गोखै जानाय समफोरावहाय माने गोखा गोखैखौहाय माने जोंनियाव जोंनि सम माबानानै जायगायावहाय ओनसोलफोरावहाय सेजौ सथा माने गोखा गोखैफोरखौहाय माने खांनानै जानाय जायो हाग्रानि मैगंफोरखौ लायो जेरै लाफा सायख' थारायखा खारौ खान्दाय बिजौ ओमफ्राय बिनि ओमफ्राय दिंखिया बिनिफ्राय थालिर फस्ला ओमफ्राय मानिमुनि नरसिं बेबायदिनो बायदि रोखोमनि अनेक था मैगंफोरखौ खांनानै जानाय जायो आरो ना मानि थाख खांनानै जानाय जायो सेजौ से। फिथा मैगंखौ होननानै बुंङोब्ला ओरैबायाददि फोथायनाय दं माने बोसोरावहाय खेबसे माने बेबायदि गोखा गोखैखौहाय माने संनानै जायोब्ला माने बेमार आजारफोरबानो जानो हाया साबफानो हाया बेफोरबायदि बिदि होननानै फोथायनाय दं आरोना गोदोनि आबै आबौ आजै आजौमोनहा बिदिनो जायोमोन आरोना। जोंनि समावबो दाबो जायो। दा बेनिफ्राय जोंहा बैसागुनि गिबि सानावहाय जोंहा फुंबिलिनि समाव बिब्दिनो ज'यै बोराय बेन्थ' गथ' गथाय सेंग्रा सिख्ला ज' जानानैहाय माने मोनसे आहुथि सावो आरोना बोसोर गोदाननि नामावहाय। बेनिफ्राय जेब्ला आवाथि आवाथि होनाया जेब्ला जोबो अब्ला साव खाङो अब्लाहाय माने गेदेरफोरखौहाय उन्दैफोराहाय सनमान लायो। उन्दैफोराहाय गेदेरफोराहाय उन्दैफोरखौहाय मान बावो बेबायदिनो बे जोबनानै थाङोब्ला माने जोङो बैसागु मोसानो रंजानोसै आरोना बेयो बे रंजानायाव जोंहा माखासे आगजुफोर लानाय जायो जेरै दामब्रा आगजु जेरै खाम सिफुं जथा सेरजा जाबख्रिं थरखा हारमुनियाम गंगोना लानानै ज' ज'यै बयनिबो न'खरावहाय माने हाबै हाबै मोसायो आरोना जेराव जोङो बे बैसागु फोरबोआवहाय ओ जुमाय लोङो नङा होमबा जुमाय लोंलायो जोंनियावहाय जेरै माइब्रानि फिनाय मोनो ओमफ्राय माथानि फिनाय जौ गोदान बेबायदिनो ज'यैहाय माने लोंलायनानै सेंग्रा सिख्ला बयबो बो दख'ना गोदान आर'नाइ गामसा गोथां बेबायदिनो लानानै ज' ज'यै मोसानानै माने रंजानानै गाजा गोमजायै माने फालि फालिहरो आरो ना बा बैसागु बैसागुखौ बराय हरो आरो गोदोनि समफोरावथ' जोंनियावहाय बिदिनो जिबा सान जिबा सान गाहाम माने रंजायोमोन जाहैबाय बैसागुखौ दानि समफ्रावथ' बिदि नुनो मोनलिया नङा होमबा नोंथां दानि समफोरावहाय आरो गोदान इय जोलैनि गथ'फोरा माने बैसागु फोरबोखौहाय जेरै बक्स लानानै जुथा लंपेन्ट गाननानै माने आब्रुथि गैयै माने बेबायदि रंजानायखौसो जों नुनो मोनसै आरोना बांसिन नङा होमबानोों थां खोनादोंनानै थाङा
औ खोनादोंथ
औ औ बेफोरबायदिखौसो जों नुनो मोनसै माने माखासे गोदो गोदायनि माखासे समफोरनि बै समनि माखासे जोंनि आसार खान्थिफोरखौहाय माने दानि मानसिफोरा माने बावलांजोब्बाय आरोोना बेफोरखौहाय जोङो फोरोंलांनांगोन आरोना जोबोद दुखुनि बाथ्रा दा
उ
सानसे समाव माने जोंनि माखासे बे माने फोरबोनि माखासे निम निथि बा माखासे खान्थिफोराहाय गोमालाङोबा जोंनि हारिमुवा गोमालाङोबा जोंनिनो माने जोबोद जोंनिनो माने जोंनिनो माबा मा होनो खथि जागोन आरोोना बेनिखायनो जोङो फोरोंलांनांगौ बयखौबो उन्दैफोरखौहाय इयुन जोलैनि गथ'फोरखौहाय दा नोंथांमोननि ओनसोलफोरावसो बैसागुखौहाय माबोरै माबोरै फालियो बा माबोरै माबोरै रंजायो माबोरै माबोरै बारहोहरो बैसागुखौ आङो बेखौहाय नोंथांनिफ्रायसे मिथिनो लुबैदों आरोना
मोजां सोंथियो बैसागु होननानै बुङोब्ला जोंनि ओनसोलावबो आथिखालाव आथिखालाव माने जि मोसौ बैसागु बे मोसौ बैसागुआव बांद्राय सोलायनायखौ नुनो मोनो गोदो जेरैहाय मोसौ बैसागुखौ फालिबोदोंमोन आथिखालाव बेबायदिखौना फाननायखौ नुनो मोनो
औ
सैथ्र' दाननि जोबथा खालार थामजिसे सानखालि जों मोसौ बैसागुखौ फालिनाय जायो मोसौ बैसागु खालि ज फुङावनो सिखारनानै मोसौनि थाखाय सैमा लागान होनो लोगोजों लाव फान्थाव हालदै बायदिफोरखौ बे फिसा फिसा हाना लानानै हौवानि थेंगलजों माला सुनाय जायो लोगोसेनो सारनो थाखाय बे हाफ्लेनाय माला सुनायनिफ्रायनो जों खावसे ज जेंगायाव लाखिना दोननाय जाखायो
बे खामानिया जोबोब्लाथाय जों मोसौनि मोदोमावहाय फुंनो थाखाय आ सि हांगार बे हांगारखौ खायसे खायसे ओनसोलावहाय जिगाब सावनानै बानायनाय खौ नुनो मोनो आरो खायसे ओनसोलावहाय जे साराय बा ओंखाम संग्रा थौ बेनिफ्रायबो जों बनानै बेखौ थाव गोथांबा ओ लाव बिलाइखौ देग्लिनानै जि रोसि ओंखारो बे रोसिजों लगायनानै जों औवानि हासुंजों मोसौनि मो दोमाव फोननायखौ नुनो मोनबोदों आथिखालाव बे बे खानथि जोंनि ओनसोलाव दङ ओ बेजों लोगोसेनो जों ओ मोसौखौ ओ बे दिन खालि संक्रान्ति खालि जों लावथिजों बुनाय जाया ओ बेखौ जोङो ओ दिग्लिथिनि लावथि दिग्लिथि बिफांनिफ्राय ओ बे बिफांनि दाालायफोरखौ जों दाननानै लाबोयो मोसौ गुबुननि थाखाय बेजों लोगोसेनो गांख्रि खब आरो जायगा लाना जायगा बेयाव मोखना ओ बिफां नि दालायखौबो जों लानाय नुनो मोनो
औ
आ बेबायदिनो ओ बे खामानिफोरा जाजोबबा जों मोसौखौ गलिनिफ्राय दै माबा दंग'सिम बेबायदि होना लांनायखौ नुनो मोनो जायफोर जायगाफ्रावहाय दै माबा दं गैया बेखौ जों आथिखालावहाय मटरनि दै जायखौ जों बिगियाननि गोहोमाव दिहुनजानाय जि जों आजिखालि न'खर न'खर दा बांसिनै न'खरावनो नुनो मोनो बेजोंबो थुखैनायखौ नुनो मोनसै अब्लाबो जों माने मोसौखौ माने ओ जों लोखि हिसाबै फालिनाय जायो नालाय जों आबाद मावनायनि जोंनि आबाद मावनायाव मोसौआ जोंनि माने मैखोम जुनार बे नङाब्लानो जों आबाद मावनो हाया बेनिखायनो जों बे दिन खालि जों मोसौखौ जोबोद मोजाङै माने दुगैस्रां लोबस्रां माने सनमान खालामनाय जायो
औ
बेबायदिनो जों थुखैखाङोब्लाथाय जि लाव लाव फान्थावनि माला बेखौ खायसे खायसे जायगायाव जों मोसौखौबो गोदोनायाव गानहोनाय नुनो मोनो देलायहोनाय खायसे ओनसोलावहाय बे मालाफोरखौहाय गंसे न'खरा गुबुन गंसे न'खरनि सुबुंफोरजों सोलायलायनानै बेखौ जों न'आव लाबोनानै ओ बारोन्दा मोसौ गलि बा ओ इसानसालिफोरावहाय दिग्लिथिनि लावथि गांग्रिं खबनि दानै बा मोनखा बिबार बेफोरजों माने लोगोसे जोङो थुनानै दोननायखौ नुनो मोनो बेबायदिनो जेब्ला ओ मोनायो अब्लाथाय मोसौआ गलियाव जेब्ला फैयो अब्ला जों बे समावबो जों मोसौखौ गोजाम रसाजों बेबायदि खानायखौ नुनो मोना गोसोम गोजाम भागाजों बेखौ जों गोदान भागा बाथौ बाथौनि सिगाङावहाय खामफ्लायाव लाइजौ गय फाथै आलारि बाथि फोजोंनानै बेखौ जों बाउनानैसो मोसौखौ माने मोनासेयाव गलियाव खानायखौ नुलाङो बेबायदिनो बैसागोनि जि से खालार बे से खालारावहाय आथिखालावबो जोंनि ओनसोलावहाय
बेसे बैसागुखौ मोजाङै फालिनायखौ नुनो मोनदों
औ
ओ जेरै बैसागुनि से खालार खालि फुङावनो सिखारनानै दुगैस्रां लोबस्रां जि गोदान गाननानै ओ गावखौनो देलायहैयो बेजों लोगोसेनो जों गेदेरखौ मान होयो उन्दैनो अननाय होयो
ओम
लोगोसे जों जोंनि न'खरनि सि बा बाथौ थानसालि बेवहाय जोङो जोंनि न'खर सोरांनि थाखाय जों बोसोरनै जों साफ्रोम गोदानाव जों मोजाङै मोजां थांनानै रंजा गोजोनै आला संसारखौ जालांनो हायो बेनि थाखाय जों आफा बोराइ बाथौनि सेराव आर'ज गाबनायखौबो नुनो मोनो बे खामानिया जोबोब्ला जों रायजोनि बा थौ थानसालियाव फैनानै जों गासैबो गामिनि जि गेदेर सुबुंफोर बिसोरखौ मान बावनाय नुनो मोनो लोगोसेनो उन्दैखौ अननाय होनायखौ नुनो मोनो बेबायदिनो जों बैसागोनि से खालारखालि माखासे ओनसोलफोराव बे गो गोखा गोखै जानाय खान्थिखौबो नुनो मोनो
औ
खायसे खायसे ओनसोलफ्राव जों मोसौ बैसागु खालिनो गोखा गोखैखौ जानाय नुयो आरो खायसे ओनसोलावहाय जों बैसागोनि बे से खालार खालिनो जे नोंथाङा बुंबोनाय बायदि एकस' एकस' माने जौ जौसे मोनसे बेबायदि मैगंफोरखौ हा मिथिंगानिफ्राय मोननाय बे मैगंफोरखौ बुथुमनानै जानायखौ नुबो मोनगासिनो दं बिदिब्लाथ' नोंथां जोंना समाबो जानानै फैबाय बिदिब्ला बे गुसुं समनि गेजेराव जोंनि बे ओनसोलनि जि बैसागु रंजाथाइ फोरबो आथिखालाव माबायदि सोलिदों बेखौ मोनथिनो मोननानै जोबोद गोजोननाय मोनबाय बिदिब्ला नोंथांनिसिम रोजा रोजा साबायखर
औ-औ नोंथांनिसिमबो माने नोंथांनि ओनसोलफोरनि माख खासे बैसागु फोरबोखौ माबोरै फायो बेखौ मिथिनो मोननानै आं जोबोद गोजोननाय मोनबाय नोंथां
औ नोंथां
बिदिब्ला नोंथां